हेलौ
औ खोनादों ना नोंथां
खोनादों ना नों
खोनाद
औ हेलौ खो
औ आं नोंथांजों जोंहा फोरबोनि सोमोन्दै माखासे सावरायाखैमोन होनबा नोंथां बैसागु फोरबो मागो फोरबो माखासे फोरबोफोरनि नङा होमबा नोंथां
औ नोंथां जोंना थांनायावथ' जोंना बैसागु फोर जोङो रायज्लायखांबा
औ
मा
हो खोनादों
खोनादों ना
ओ नेटआ एसे प्रब्लेम जादों नोंथां खोनायाखै बुंफिनलाय दे नोंथां
हेलौ
औ खोनाबाय दे
औ ओ थांनाय समावथ' जोंहा ओ बैसागुनि बागै सावरायखांबाय नङा होमबा नोंथां
औ नोंगौ नोंगौ
औ एबारो जोंनिया माखौ सावरायो नोंथाङा एसे फोरमायनानै होदो
औ दा जोंहा बैसागु फोरबोनि माखासे जों सिगां समाव सावरायबोदोंमोन नङा होमबा बेथ' जोब्बाय दा जोङो दा आखयाव लादों मागो फोरबोनि माखासे सोमोन्दैफोर फोरमायलायनो थाखाय जोङो आखाइयाव लाबाय आरो नोंथां दा आङो गिबियावनो मागोनि सोमोन्दै एसे फोरमायलांहोनसै नङा होमबा
औ औ दे जागोन दे नोंथां
मागो फोरबोआवथ' जोंहा मा होनो बेखौ जेब्ला मागो फोरबो सौफैयो नङा होमबा नोंथां
औ औ
दा मागो फोरबोनि से थारिख से थारिख सफैनाय लोगो लोगो फुङावनो जोङो जेनेब्ला गोदोनि नेमखान्थि बायदियै जोङो दाउखा नुयैनि सिगां जों दुगैनांगौ होननानै गोदोनिफ्रायनो मिथिबोनाय बा जों मोनबोदों आरोना नोंथां
औ औ नोंगौ नोंथां
दा जोङो फुङावनो दुगैनांगौ आरोखि जेनेब्ला दाउमा दाउसा जिब जुनार सिखारारि सावनो जोङो दुगैनांगौ होननानै जों गोदोनिफ्रायनो मोनबोदों आरो दा बिनिफ्राय जोङो दुगैखांनायनि उनाव जों गाव गावनि सिबिसालियाव हाबनानै जोङो माखासे फिथा सौराय जोङो एवनायखौ नुनो मोनो आरो ना
औ नंगौ नों
दा जोंहा फिथा सौराइ बुङोब्ला जोंहा माखासे फिथाफोराबो गोबां रोखोम रोखोम रोखोमनि दङ आरो
औ औ
दा बिनि गेजेराव जोंहा फिथा बुङोब्ला एन्थाब फिथा सिथाव फिथा थावनि फिथा फिथा लावदुम बिदिनो गोबां दं आरो दा जोंनि माखासे सुबुंफ्रा फिथाखौबो खोमसियावनो सिखारनानै जों सावनायखौ नुनो मोनो आरो
नों
दा फिथा सावनायनिबो माखासे नेमखान्थि दङ बेफोरखौबो जों नुबोदों बा मिथिदों आरो नोंथां जेनेब्ला जों गिबियावनो फिथा सावगोरोब्ला जोङो जायालासिनो इसोरनि मुङाव बा जेनेब्ला जोंनि गोदोनि आबै आबौ बा सोरबा न'खरनि सुबुंफोर थैनायनि नि थाखाय जों बावगोरो नङा होमबा नोंथां सानजा सोनाब सा खोला जों फिथाखौ थाइसे थाइसे गारहरो बा बावो बेखौ जों मिथिनो मोनो बा नुबोदों आरो गोदोनिफ्रायनो दा बे जाहैबाय दा जोङो मागो बोथोराव जोंहा मोनसे नेम दंबावोमोन दा आं बेखौ बारा मिथिला अब्लाबो दा आङो एसे आं मिथिनायखौ फोरमायनोसै आरो नोंथां
औ औ जागोन नोंथां
जेरै बैसागुनि से थारिख मोनैनि सिगां जोङो जेनेब्ला अखानायनि मोना मोनाबा बेलासि समाव जोङो माखासे गय बिफां थाइजौ फिफां खान्थाल फिफांफोराव जोङो जिगाबनि मा होनो बेखौ जों जिगाबजों बे बिफांखौ सोरगिदिं खाबदिङो आरो नोंथां बे खाबदिंनायनि नेमानो जाहैबाय जेनेब्ला जोंहा बे बिफाङा बिदि खाबदिङोब्ला उननि समाव गोबां फिथाइ थायो बा जोंनो फिथाइ होयो बेखौ जों मिथिनो मोनो आरो
औ
दा बेखौ आं मिथिनाय हिसाबै फोरमायनाय जाबाय आरो नोंथांनो
औ
दा नोंथाङा आरोबाव बे मागोनिनो सायाव माबाफोर मिथियो नामा नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथाङा
औ हागोन नोंथां हागोन मोनथिजोबा अब्लाबो माने जाखिनि आं मोनथियो बेनि सायाव नोंथांनो ओ फोरमायनो आखायाव लाबाय ओ जोंना मागोआबो जोंनि बर'नि मोनसे एंगार हायै ओ फोरबोखा नङा होमबा नोंथां गोदोनिफ्रायनो जोङो फालि ओ बेवहाय जोंहा गिबियावनो मा जायो जा नोंथाङा बुंनाय बायदि फिथा माखासे जों सावो एन्थाब आ थावनि औ बेफोरबायदि बानायो जोंनिया माने मा जायो ओ फिथाखौ जोङो जों ओ जेरै ओ दिंखि बा उवाल गाहे उवाल गाहेनाव जोङो ओ माथा माइरंफोरखौ देयोमोन नामा नोंथां? ओं
नोंगौ नोंगौ नोंथां।
औ औ बेखौ देयो जोङो ओमफ्रायो जोङो सानबाय थायो बेवहाय जोङो सालिनानै जा एसे गथा गथा गेब्लेयो जों माने ओ देनानै खालामो माने गिबियावनो जोङो माइरंखौ जोङो खोबना ना नोंथां गोरान खालामफिनाय जायो। नि उनावसो जोङो देनाय जायो। ओमफ्रायो जोंहा बेखौ देखांनानै सालिनानै जाहा गुन्दै खालामजोबनानै लाबाय। बेनि उनावहाय आरो जोंनियाव दङ सिबिं सिबिंखौबो जोङो माने फास्ट जोङो सान्दुङाव फोरानग्रोनाय जायो बेनिफ्राय जोङो सारायाव एसे एव बेखौबो जोङो देनाय जायो आरोना सिनि लगायनानै।
औ औ
लगायना देना लानाय जायो औ ओमफ्रायो जोंहा बे फिथा सावनायनि मोनसे फिथा ओ फिथा गोलाव बेखौ सावनायाव मा खालामो जोङो थावा बा सारायाव जोङो सारायखौ गुदुं खालामनानै जानाखि जोंनि अन गुन बेखौहाय जोङो गिबियावनो होग्रोनाय जायो आरोना गुवारै।
औ
होनाय जायो बे सायाव जोङो सिनि ओमफ्रायो जानाखि जोंनि सिबिंखौ देनायखौ होयो। सोरबा बायदिया बेखौ मा खालामो नालेंखलखौबो जोङो ह ओ थानायखौ माने हख'नानै बेखौबो एवनानै लानानै नालेंखलनि सावोब्ला बिदि खालामो आरो नालेंखल होनायावहाय।
औ नंगौ।
ओमफ्रायो जोंहा ओ थावनि सावबाबो जोङो जेनेबा मिक्चार मिसिनफ्रावहायसो जोङो खालामनाय जायो बा ओ माखासे दानिया मिलफोरावहाय जों सौहैनानै ओ खावनाय जायो आरो बेखौहाय।
औ
ओमफ्राय जोंहा गोदोनिफ्रायनो जोङो माने माखासे नुबोयो जे जोङो ओ बेफोरखौ सावनाय जों नुबोयो।
ओ बेखौहाय जोङो मा खालामो बिदिनो ओ माखासे पार्टिफोर बा जमा जानाय माने ओ ओ पार्टि जायो आरोना नोंथां खाम जायो आरो।
औ औ नंगौ।
बेवहाय ओमफ्राय जोंना खाना जानानै बिदिनो जों बेलागुर बानायना दोनखानाय जायो आरो जाथे पार्टि जायो। मागोनि ओ से दाननि माने सानसे सिगांनि हराव जानाय जायो आरोना नोंथां।
नंगौ नंगौ
ओ जोंङो जाखांनायनि उनावहाय जेनाखि बार'था बारबाय जोंना सोराङो पार्टि जाखांनानै खाना जाखांनानै फुङावहायनो जोंङो बेलागुर फो सावनाय जायो आरोना बेनिफ्राय जोंङो माने दुगैनाय जायो आरो नोंथां मान नोंथाङा बुंनाय बादिनो जेरैयो अलसिया जायो दाउखा दाउखा नुजासे दुगै बा मानि अलसिया जायो होननानै जोंङो बर'फोरा माने गोदोनिफ्राय फोथायबोयो आरो बेनिखायनो माने जोंङो मा खालामो बयनिबो दाउसिन एबा जिब जुनार बेफोर सिखारनायनि सिगांनो माने ओ आरो
नंगौ
ओमफ्रायो बेनिफ्राय जोंहा मा खालाम जायो जानाखि उन्दै उन्दै गथ'फोर बिसोरो माबादि माने
औ औ
औ ओमफ्रायो माने ओ न'खर नखर थांनानै माने ओ जानाखि जोंनियाव बेहाय दंखायो जोंना मागोआव माने ओ जौ गिसिजों थायो आरो। नै बेफोरखौ माने आबै न'खर न'खर सोरनिआवबा सोरनियावबा थांनानै माने
औ
ओ बेबायदिनो जोंहा माने मागो फोरबोखौहाय जोंङो गाज्रि खुंनाय आरो लोगोसे जों बेबायदिनो ओ उननि समावबो माने माखासे पार्टिफ्रा माने जमा जानानै माने मागोनि मुङावहाय माने पार्टि
औ नंगौ
जों मि माने ओनसोल माने ओरै बेबायदिलागुर खालाम दोनो माने बिराद गिदिर गिदिर खालामनानै आरोना नोंथां जेनेबा दसेल गोजान गोजान दाबलिं दाबलिं सेंग्राफोर जमा जानानै माने बेखौ बानायनानै माने मा जायो खाना जासिगोन खाना जानायनि उनाव खानायै माने नायखौ जों नुनो मोननाय जायो आरो।
औ
आरो आरोना जिगाब आसाम खानानै होयो जाहाथे माने उन फिथफ मो जायो बांसिन फिथाइ होयो बा फिथाइ थाइ दालासिनो थाबदों बेफोरनि थाखाय माने गोदोनिफ्राय फोथायबो दासिमबो बेफोरो माने बेफोरखौ जों दासिम नुनो मोननाय जायो आरो।
नंगौ नोंथां
अ बिथां जोंनिया समो जानानै फैबाय नामा? उननि समावहाय माब उननि मोनसे फोरबोफोरखौ उननि समावहाय जों रायलायफिननोसै नङा?
औ नंगौ नंगौ जागोन।
खोनादों ना नोंथां?
औ खोनादों नोंथां।
हेल'
औ खोनादों नोंथां। आं खोनादों नोंथां। आं खोनादों नोंथां।